हेलौ
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दासान्दि ओरैनो दङ'ब्ला आंजों मोनैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओम ओ जोंथ' आथि ओ जोङो गोदोनिफ्रायनो मागो ओ फोरबो खुंबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा नों थां अ जोंनि बर' फोर खौहाय जोङो ओ माबादिहाय मागो फोरबोखौ खुङो जों गोदोनिफ्राय आरो दासिम सिम बेयो मागो फोरबोआ माबादिहाय ओ सोलिबाय दंङ ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ थि बुंनो थांब्लाद ओ जोंआ मागो फोरबो होननाथ' जोंनिया बिदि फिथा सौराय जानायनि दिन नङा होमबा नोंथां जों बिब दिनो फिथा सौरायखौ ओ बिदिनो मागो नङाब्लाबो बिदिनो गुबुन दिनफोरावबो जों बांसिन बांस सिन मानोना बांसिन जानायखौ नुनो थाङा बि दिनो सोरबाफोर लुुबैब्रा माइब्रा मेगंफोर ओ माइब्रा माइरंफोर थाब्ला जोङो बिदिनो न'आव देना जानायखौ नुयो आरो बुंनो थांङोब्ला ओ बिदिनो मागोआव बांसिन जायो आरो जों बुंनो थाङोब्ला ओ फास खालिथ' जोंनिया मागोनि ओ फिथा देनाय दिन नङा होमबा नोंथां? बे फिथा देनायावथ' जोंना गोबां रोखोमनि फिथा दे जायो जेरै जों माथानिबो माइब्रानिबो देयो। औ जेब्ला बे फिथ फिथाफोराथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनिया गोबां मुंनि दोङो नङा होमबा नोंथां? जेरै माथानिया जोंनिया बिदिनो लाव दुम फिथ फिथा दङो आरो बिदि माइब्रानियाथ' जोंनिया एन्थाब दङो थावनि बिदि जोङो मागो समाव जोङो नारें खलनि फिथा बानायो बिदिनो अन गुन्दैनिबो बानायो आरो नालेंखरनि लारु बानाययो दिनो सिबिंनि लारु अन गुन्दैनि लारू नङा होमबा नोंथां? सुजिनि लारु जों बेफोरखौ ओ सो बेखालि जों देखायो हरावनो सावो आरो सावनायनि बिनि बिदि नखर अखा नायैयथ' जोंनिया मागोनि से थारिख जाया जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
जोंनिया बे फिथा सावखालिनो जोंनि गामियाव मोनसे फोरबो जायो आरो नोंथां जाय फोरबोआव जोंनिया दिनो जयग' खावनायबो बुङो माने अर खावो बिदि दंफां मुराफोरखौ लगायनानै नै जोंनिया गोदोनिफ्रायनो नेम दों थायो बिबदिनो जोंनि बाथौ सान थानसालियाव सोरबा खैना दोननाय थुगिफोरबो होयो। फुजा फाथाल हैैयो आरो नोंथां बिब्दिनो बे सान खालि जोंनिया जोंनिया ओ जोंनि बाथौ मन्दिराव जोंनिया फुजा जायो आरो हरफोरावनो बिब्दि हरफोराव हरो जोंनिया गामिनि जेनेबा जा बोराय बुरै बिसोरखौ रंजानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंनियाथ' मागो बुंङो ब्लाथ' जोंना हौवा मान खेलाफोर जुव गेलेनायखौ नुनो मोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
जेब्ला बे ओ हरसेनि बेनि न'खानायै जोंनियाथ' भेलागुरु सावनाय नङा होमबा नोंथां जोंनिया मागोनि सिगांनि फ्रायनो जोङो गोदोनिफ्राय जों उन्दै उन्दै समावबो जोङो बिदिनो भेला गुरु खावनो थाखाय जोङो दुब्लिनि नाराफोरखौ बुथुमहैयोमोन आरो नोंथां
औ नंगौ
हाना जों भेला गुरु बानायोमोन। बे भेलागुरु बानायनो थाखाय ए बानायखांनायनि उनाव जों जेब्ला बेलागुरुखौ सावगोन। अखा इ खालि जोङो ओ खोमसि खोमसियावनो सिखारनानै दुगैनानै जों बे भेलागुरखौ लगायोमोन आरो नों बिदिनो बे सानखालि बे भलागुरु सावनाय सानाय सानखालि फुङावनो दुगैयाब्ला बिदिनो जा बिदिनो दाउ अमाफोर नुब्ला बिबदि जायोनो बिदि बुंनानै होननानै बुङोमोन आरो बेनि खायनो जों गिनानै गोदो उन्दैफोराव जों फुङावनो सिखारोमोन आरो सिखारनानै दुगैयोमोन आरो। बिदि ओ ओ जेनेबा भैलागुरु सावखांनानै जोंनिया न'खराव जायबा सुबुं रुंसारि जालांदों बिसोरनि मुङैबो जोङो फिथा सौरायाइ बिदिनो जा जौ लोङोमोन जा सादा थांखु एबा सेरेब लोङोमोन बेफोरखौ बावो आरो थां। बिसोरनो बिसोरनो गाननाय जोमनायखौ लाफानानै जोङो बिसोरनो एसे बावो आरो। मागो दमासि समाव
औ नंगौ।
बिदिनो बावखांनायनि उनाव ओ जोङो मागो दमासिफोरावथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदि नेम दोंखायो जेनेबा बिदिनो मागोआव जेनेबा फिथा जा सौराय जालायनो लिनाय आरो जानो थांनाय नङाहोम्बा नों
औ नंगौ औ।
थिक बेबायदिनो जोंना मागो फोर्बोआव बोफोरबोआव जोबोद बिदिनो खेला अनुबो होयो आरो नोंथां। जायखिजाया जेनेबा बार नाय खारनाय बिदिनो काबादि गेलेनाय आरो बेफोरखो सानाव खेलाखो होनानै जोंनिया हरनि समाव मोनसे फुजा जायो बे फुजायाव जोंनिया बिदिनो मोसानाय बादायलायनाय रंजानाय बिदि खौआङो आगोल दिननिफ्रायनो नुनो मोनबोदों। मोनबोदों आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बे भेलागुरु सावनाय बुङोब्ला ओ बे-बे भेलागुरु सावनायखौ जेनेबा सिगां एबा गोदो बांसिन नुयोमोन आरो नोंथां। दानिया एसे खम जाबाय। मानोना दानि गथ'फोरा ओ बेफोरखौ बारा एसे ओ गोसो होनायखौ आं नुनो मोना। दानिया मबायेलफोरजोंनो बांसिन न'आव गुफुंना थानायखौ आं नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ।
ओ नोंथांनि गामि एबा ओनसोलावबो मागो फोरबोखौ माबायदि खुङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बिदिनो एखे रोखोमैनो जोंनि ओ ओनसोलावबो बिदिनो मागो फोरबोखौ खुंफुंनाय जायो। औ नोंथाङा जे दानिसो बुंलांखाबाय बिदि भेलागुरु सावनाय बायदि ओ फोर्बोनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंलांखाबाय। ओ बेफोरबायदि नेमखान्थि नेम खान्थिजोंनो जोंनि मागो ओ जोंनि ओनसोलावबो मागो फोरबोखौ बिदिनो खुंनाय जायो ओ बिदिनो ओम ओ जोंनि बर'फोरा सावनाय फिथा होनोब्ला जेरै जोङो एनथाब फिथा ओ फिथा सिथाव बायदि आरो ओ लावदुम लावदुम फिथा बायदिफ्रानो जोंनि बर'नि फिथा होननानै बुंजायो आरो बिदि गोबां रोखोमनि लादुफोर जेरै सिबिंनि लादु ओ नारेंखलनि लादु बायदि अ अन गुन्दैनि जोंहा लादु बानायनाय जायो ओ बिदिनो जोङो गोबां रोखोमनि ओ लादुफोर बानायनानै मागो समाव जों जानाय बेखौ नुना मोनो। ओ जोङो ओ गंफ्रोमबो न'खराव न'खरावनो जोङो गावबा गाव नखराव ओ मागोनि समाव जोङो बे फिथाखौ जोङो सावनानै जानायखौ नुथारो आरो। ओ खायसे सम फोराव जोङो ओ बेफोरबायदि फिथाफोरखौ जों बानायनानै जानायखो खौ जों ओ एसेबां जों नुनो मोना ओ नाथाय जोङो मागोनि समाव गासैबो न'ख खरावनो बिदि फिथा सौराय सावनानै ओ जानायखौ जोङो नुनो मोनो। नङा होमबा नों थां। औ बिदिनो ओ ओ जोङो ओ मागोआव जोङो बे फिथा सौराय जानानै ओ जानाय ल' नङा जोंना नेमखान्थिया आरो ओ गोबां दङ जोङो अ' जेरै मागोयाव गोबां ओ फुजा फोरबो ओ फोरबो फालियो। ओ जेरै जों ओ नैया बाथौ धोरोमफोरा जेरै जोंनो बाथौ फुजा आरि फोरबो फालियो। ओ बेफोराव ओ बिदिनो गामि गामि ओ बाथौ फुजा फोरबो फालिनाय खौ नुनो मोनो जोंनि बर' गामिफोराव। आरो हा बेवहाय जोङो ओ सानथाम सानब्रैनि हाबाफारिजों जोङो बायदि रोखोमनि खेला हा रिमुआरि बादायनाय थुनलाइ आरि बा दायलायनाय बायदि रोख नि ओ हाबा ओजोंहाय जोङो बे ओ हा ओ बे फुजाखौहाय जोङो खुंनायखौ नुनो मोनो। ओ बि दिनो ओ मागोआवहाय ओ गासैबो ओ जायै लोङै रंजा बाजायै मागो फोरबोखौ बारहोहरनायखौ नुनो मोन जोङो मागोनि मागोआव जानो थाखाय ओ जोङो बायदि रोखोमनि जोङो ओ दाउ, अमा बायदिफोरबो फिसिनानै दोनखानायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि बर'फोरखौहाय। आरो जोङो बिदिनो ओ न'खरनि बाय बाहाग गिफोरजों आलासि ओ आरिफोर लेंहरनानै जोङो जयै मागोनि समाव जालायनायखौ ओ जोङो नुनो मोनो। बिदिनो ओ मागोआवहाय जोङो ओ गोबां रोखोमनि जौ गोरान जौ बिदै फोरबो ओ लोंनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो जेरै जोङो ओ माइब्रानि ओ जौ जौ बिदै आरो माथानि बायदि रोखो खोमनि बिदिनो ओ न'आवनो संनानै न'आवनो बानायनानै दोननाय बायदि जौफोर खौ जोङो ओ ज'यै लोंलायनायखौ नुनो मोनो मागोनि समाव। ओ आरो फिथाफोरखौबो जोङो ओ बिदिनो माइब्रानि एबा माथानि बायदि फोरजोंबो जोङो ओ बायदि रोखोमनि माइरजों जोङो बानायनाय खौ नुनो मोनो ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ माइब्रानि जौ एबा माइब्रानि फिथा बानायनायानो जोबोर गोथावसिन जायो होनबा नोंथां? जोङो बै माइब्रा ब्रा माइरंजों बानायनाय बैफोर फिथा सौराइफोरखौ जोङो बांसिन ओ जानानै मोजां मोनो। ओ आरो ओ जोङो जेरै जोंना माइब्रानि माइरंनिफ्राय बानायनाय फिथाफोरा ओ फिथा सिथाव आरो फिथा एन्थाब फोरा जोङो एन्थाबफोरखौ जोङो माइ ब्रा माइरंनिफ्राय बानायनायखौ नुनो मोनो। आरो फिथा लावदुम बायदिफोर खौ जोङो बिदिनो माइरं जों ओंखाम जाग्रा माइरं बाय दि माथा माइरंफोरजों जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो। बे फिथा लावदुमखौ ओ बिदिनो जोङो फिथा लावदुमाव जोङो नालेंखर होनानैबो जों ओ सावनो हायो। आरो सि सिबिं होनानैबो जों साव सावनो हायो फिथा लावदुमखौ। जोबोर गोथाव जायो बे खौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोरखौ बे फिथाखौ सावनानै जाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। ओ एन्थाब फिथाइावबो जोङो बिद बिदिनो ओ सिबिं एबा सिबिंफोरबो होनानै सावनो हायो आरो नालेंख हर बायदिबो होनानै
औ आरो बे मेथाइ गुरुजोंबो संजा खावजायो नङा होमबा नोंथां औ।
सावनानैखौ नुनो मोनो। बिदियैनो मागोनि समाव जोङो गोबां रोखोमनि गोथाव गोथाव फिथा सौराय आरिफोर सावनानै जालायनाय जोङो नुनो मोनो आरो।
औ बुनों थांङोब्ला बो ओ। आं जोंनि गामिनि खोथाखौ बुंनो सानदों नोंथांनो। जेब्ला जोंनि गामियाव बे जेनेबा मागोआव जेनेबा मागोआव जानो थाखाय जोंनिया गामिनि आयजो फोरा गासैबो जेन'बा बिदिनो दस जोन। साबबा लोगोनां नानै जों फैसा खांनानै जेनबा मागोनि ओ गोबां। ओ दानि सिगांनो जोङो अमा हाथाय बा बाजारनिफ्राय अमा मासे लाबोनानै जों फिसिनायखौ नुयो आरो नोंथां। जेनेबा बे ओ सासे न'खरसेयाव दानसे दानसे फिसियो बिदिनो मागोआव जानो थाखाय फिनानै जेब्ला मागोनि खाना जाखालि। बे अमाखौ बुथारनानै जेनेबा राननानै राननायखौ आं नुनो थाङो आरो। माने बिब्दिनो गोदोनिफ्रायनो बिदि मागोआव जानो थाखाय जोंनि बर' आइजोफोरा बि नो फिसिनानै ओ जाबोदों आरो मागो समाव।
अ ओ जों नों- थाङा बुंनाय बायदि- जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो सोलियो जोंनि ओनसोलावबो ओ जोङो बर' आइजोफोरखौ बि- दि ओ अमा बिदि फिसिलायनायखौ नुनो मोनो दानसे दानसे। फिसिलायनानै उनाव जोङो मागोनि समा सफैयोब्ला जोङो बेखौ बुथारनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि गामि ओनसोलाव। बो दङ आरो जोंङो दाब दाब बर' गामिफोरावबो बिदिनो खायफा खायफा गामियाव बेफोरबायदि ओ नेमखौ जोङो नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ नों- नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाब जाना फैबाय नङा होमा नोंथां। औ नोंथांजों बेसे- मागोनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। आरो दे बिदिब्ला नोंथां बे- बेखिनियावनो दोंनथनोसै।
औ दे।